हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां
औ मा खालामदों
दङ नै न'आवनो
अ
नोंहालाय
दङ नै आंबो ओरैनो
जाखांबाय
जायाखै दङ ओरैनो संनायबो जायाखै दा दसे थाना संनोसै
उम मा ओंख्रि संगोन
संनायाथ' ओंख्रियानो जेबो लाबोनाय जायाखै माथो मा संनो जादों जेबो गैया
नोंथां मोनहा जाखांबाय
जाखांबाय औ
अ दा माबाफोर मावगोन
माव दा दसे थाना मावगोनदां
औ मा मा मावगासिनो दा न'वाव
बे न'आवहायनो बिदिनो दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनायनि एसे बेनो आरो दा
उम
है सुखुवा सुखुवा मोनथारदों एखेबारे गगा मोनदोंना अखासिजानानै बेखायनो
न' गोबां गायो नामा नोंथांमोना
हो
एसे बुरजा गायो नामा होनदां
ए बारा बुरजा गाया नोंथां एसेल'नो बिगा सानसेल'नो जागोन खोमा न'आवनि
उम
हम
मोजाङानो माइ माइखौल' गायो ना बेलेग आबादबो मावो नोंस्रा
माइ गायो ओमफ्राय ओरै माबाफोरबो मावनाय सबाय सिबिंफोरबो
अ बिदिबो मावोना नोंसिनिखै
उम
जायोना मोजां
सिगां जायोमोनलै दा नोंथां ओरै जाबाय दा मावबाय थानोसैना बोसोरै हाफोरानो ओरै सानो मोनला दा सायलांबाय
औ औ हाथाय बाजाराव फाननाय बे हासार बायदिसिना मेडिसिन बाहायनानै हायानो थैलांनो नागिरो दा बाहाय दखवनानै आरो बाहायाबाबो जालाना बाहायाबाथाय आरो आबाद खौनो मोनला
मोनला औ बिदिनो
उम
जारला हाफ्रानो थैजोबबाय
थिं जोंनिथिंबो बिदिनो जायो दा मावनो गोनां माखासे जि माव आबाद मावनो लायोना जोंनि दिनैबो गोरान खेथि बांसिन मावो जाहैबाय
उम उम
बेफोरदि गोदान खेथि आबाद मावनायफ्राव गोबां माने बे रासायनारिक हासार मुवा माबाफोरखौ मुलिफोरखौ बाहायाबानो जेबो बिफांफोरानो जाखांख'नो हाला माने बिदिनो एसे मोजां जाबोहांबानो आरो बायदिसिना बानलु फावथ' गंगार खर' जालाय माबा बिदिनो एम्फौ सुलााय फिथाइ थाइबा औ आवमा ओरैबायदि लस खालामो माने फिथाइखौ देन्था गुदि गुदियाव सुनानै
होम
गोमो गोमो खालामनानै से सिरिजि बेफोरावनो बाहायनांगौ जायो। मुलिफोरखौ आरो बाहायदावनाय लोगो लोगो बिसोरबो बिदिनो बेखौ बाहायाबानो खारै जालांबाय बेखायनो दा बाहायनांगौबो जानानै फैबाय
औ बिदिनो जोंनिजोंबो नै खोथियायाव जादों नोंथां ओरैनोथ' सिगां ओरै गावनो सिगांनिफ्राय मावनाय सुबुंफ्रा माबाय मोना गावसोरनो मिथिंगानिफ्राय मोनो ओरै बिफां लाइफांफोरखौनो माव मायोमोन सारोमोन बा थुनानै होयोमोन
उम
मा मा मिथिगौ नामा आंथार आरो ओरै माइ आबादनि माबायावहाय एसे खिथाहरलाय मिथिबा माबा ओरै बाहायना
माइ आबादखौथ' आं मिथिया जाहैबाय नोंथां जोंना मानि न' बा गामियाव एसेबां माइ आबादबो मावनाय जाया माने जोंनाथ' एसेबो मावजाया माइ आबादानो बेनि अनगायैबा गोरान आबादनि बागै सोोबा आं एसे मिनथिगोन माइ आबादनि बागैबा एसे इसेबां मिथिनाय नंङा नुदों नुनाया आं एसे एनैखौ नुनायखौ बुंनो हागोन आरो ना
उम उम
मायावबो आजिखालि गोबां एम्फौ जायोना नोंथां मिथिजागोन ना जाया बे जानायावथ' गोबां मुलि सारनांगौ जायो। हासार होगोना होआ नोंथांमोनथि माइआव
होयो हासार होयो नोंथां एसे एसे जि जाखांख'नो हाया बेफोराव होनायानो जायो ओमफाय जाया जाखानाय बेयावथ' होनाय जाला आरो
औ औ जोंनिथिंबो इसेबां गो माने जि जाय जाय माइ आबाद मावो एसेबां गोबाव जायाखै माने नि मावनाया एसे बोसोरब्रैसेल' जादों जोंथिंजाय दै जावनानै लाबोनो दंग'आ माने
फास जि जि समाव आबाद माइखौ गायजेनदोंमोन ना बे समावथ' ब मानसिजों समान समान जादोंमोन माइनि बे मा होनो बेखौ बिफांङा औ जौनाया ओरैबायदि गिदिर गिदिर जादों बेनिफ्राय बे बेखौ हाख्ल'नानै होलायनांगौ जादों माने दा नाथाय लासै लासैनो नायलांबाय थाबाय थ' दा इसेबां मोजां जाला बाहायनांगौ जाबाय आरोा बे जेब्ला फास लाबोनानै जेब्ला फार्स्ट दै लाबोनानै गायदोंमोन अब्ला जेनोबो गोनां सिगामोन हासार जास्ट एम्फौनि थाखायल मुलि होनांगौ जायोमोन। नाथाय दा नायबा जेबो जाला थैलांबाय माने हासारसेयाव बेसेबां बिदि जालाथ'दो
उम सायलांबाय मान मा
बे हाथाय बाजारनि जि हासार बेफोरो समफोर नि सेहेराया एसे बेलेग जायो बा लकेल हासार बिदिनो गोबोरखि खि बोरमा खि बायदिसिना हासार बाहायनायनि बिफांफोरा एसेबाबो बेलेग जायो माने बिदिनो जानो थांला दा माइ आबादाबो माइ आबादखौ इसिबां मावखायाबो मावनाया जोंनिथिं बांसिन गोरान आबादखौ मावो आरोखि
उम नोंथांमोननिसिंथ' रबारट बागानबो खालामो खोमाने एसे?
औ औ रबार बागाना जाफ्रामजोब्बायानो फुरा आरो जोंना अरुणाचलनि बरदारबो जायोमोन नालाय जोंनाबो अरुणाचलावथ' ओरैबायदि रबार बागान आयु नुहुरलाया माने हाब नानै लायोबाथ' नों बे बे जायगानिफ्राय ओरैबो रुगुं ओरैबो रुगुं नुहुरा बिदि गायो माने बा हाजो एरियायाव बाबो
उम
जि बायदि बुरजा बुरजा आयौ
माबोरै मावो नोंथां एसे फोरमायलांनो हागोन नामा रबारट आबादनि सोमोन्दै औ
रबारखौ मावनायनि जाहोना जाहैबाय जों आंबो एसे एनै गोदो जोंहाबो एसे एै गायदोंमोन नालाय नाथाय दानफायनांगौ जाबाय रबारखौ रबार आबादखौ मावनो थाखाय होनोब्ला जोङो रबार फुलि फुलिनिथ' गोनांथि जाखायो नालाय जि फुलि बे रबार फुलिखौ बा बानायनाया जोंहा एसेबां गोरलै खोथा माबा नङा बाथ्रा नङा जों नायोब्लासो नुयो माने जे जोंहा लबार बे रबार फुलि खालामगोन
औ
जोङो बेगर बेगरखौ जोङो गायगोन लबारनिफ्राय फिथाइखौ
औ उम उम
फिथाइयाव बेगरा गरथाम गरथाम थायो माने रबार्टनिया एसेबांखि फिथाइ थाया मानो बेयाव बेगरा गरथाम गरथाम थायो बे बेगरखौ जोङो गायनानै एसे हा गिदिर प्लास थिग बा बे दंफाङा गिदिर जायो नालाय बेखौ इसे प्लास्टिक गिदिराव सोनानै
उम
बेखौ बेगरखौ बेयाव थुनाय थुनानै हो थुनो माने हायाव जमा जमायै थुनानै होगोरो बिनि उनाव बे गाजा बेर गाजा बेरोबाथाय बेखौ बै जि हा सोनाय प्लासटिक गाव बेयाव गायनानै होयो बेखौ गायनानै एसे देरहोगोरो एसे देरहोनानै बेखौ दानस' दानस'यो आरोना दानस'योआनो होननांसिगोन मानो जि बे फिफाङाव बे रबार जि फुलि बानायगोना बेखौ हा लानानै माने बिमा थायो बै फुलियाव सिथाबनो थाखाय मेगन जि बै ओरै दालाय खिलिबोयोना मेगन बे मेगनखौ बिमानि फाय हाख्लानानै बै जि फुलि बानायगोन बेयाव सिथाबनानै होनांगौ माने हाख्लानानै बिनिखौबो फ्रि जागोन बेखौ बेयाव सिथाबनानै होबासो बे जि सिथाब जानाय मेगन बियो सोलिबोगोन बै दंफांनिफ्राय जि बिमानिफ्राय लाबोदों बे खिलिनानै जेब्ला एसे देरो अब्लासो बेखौ गायनांगौ जायो नङाबा डाइरेक्ट बेगर बेगरैनो बिफांखौ गायोब्ला बिनि आथाया खामानि होआ होननानै मिथियो आरोना
ओह
बिफां जानायखौ गायोबा माने बेनिफ्राय बिदिनो बे बिमानिफ्राय लाबोनानै मेगनखौ सिथाबनानै जेब्ला एसे मेगननिफ्राय खिलिनानै देरो अब्ला बेखौ गायसिगोन गायनो गायनानै जेब्ला एसे देरो बोसोरब्रै बोसोरबा बा सात बोसोरसो जायो अब्ला जों बिनि आथाखौ दिहुनजेननो हासिगोन आरो
ओ औ औ
आथाखौ दिहुननानै बिदिनो हानायनिबो माबा थायो बेनिया बा जि लबारखौ नों आथा दिहुननो हागोन ना बेखौ नों मोदोम मोनजासे हायोब्लाथाय बेहा गाराया गिदिर जायो माने बेसेबां थाब साग्लोबफिननो हानो नागिरा माने एसे बिगुरखौ गारबोनांगौ जायो आरो ना साफा नङाबा बांद्राय मोदोमसिम हायोबा बेहा गाराया गिदिर जायो
औ औ
बिदि गाराय गिदिर जायोब्ला थाब साग्लोबफिननो एसे खस्थ' खस्थ' जायो माने बिफाङाबो खस्थ' मोनो बिदि आथाखौ दिहुननानै हो
आथाखौ दिनै दिहुनबाय हो ओमफाय बेसेनि गोबाव बेसे साननि उनाव दिहुनफिन जागोन बे बिफां फांसेनिफ्राय
बिफां फांसेनिफ्राय नों दिनै हादोंबा गाबोनबो हा जायो समफोरबो हा जायो हा जाबायना थायो सिक्स मन्थ बा सेभेन मन्थ सोया हाजायो बेनि उनाव जेब्ला गोदान गोरान सम जाहैबाय अब्ला बिफांना बिलाइआ सिरिजोबो नालाय
औ बै राननाय बोथोराव औ औ
औ गोरान बोथोराव बे समावसो दोनथ'नांगौ जायो आरोना आथायाबो बे समाव एसे बारा ओंखार हैया जाहैबाय बेखायनो दोनथ'योबो मानो होनोबा खामानिया बांसिन जायो नालाय आटा खम ओंखारो खामानिया मोनसे समानानो जाबाय थायो माने आटायाल' ओंखारा माने दा दैज्लाङाव जेसेबां ओंखारो बा मेसें बोथोराव एसेबां ओंखार हैया आरोना बेनिखायनो दोनथनांगौ जायो जेब्ला बिलाइया सिरिनानै बिलाइफ्रा जााफिनो अब्लानिफ्राय हाफिननो हायो आरोना
ओम ओम
बे आटाखौ दिरुननानै बिदिनो स्क्रिप बा जायो स्क्रिप्ट बो जायो बिदिनो प्लेटबो जायो प्लेट बानायनो बेनि थाखाय जोंहा माखासे बाकस थायो बे बाकसाव बेनि एसिड दङ माखासे बेयाव मोनसे समान लिटारनि लानानै दुइ लिटार बा आराय लिटार बिदि लानानै बेयाव बै जिबा मुलि एसिद बेखौ होनानै मोजां गलायनानै बिनि फेम्फोनाखौ गारनाय बिनि फेंफोनाखौ गारनानै समाननो बेखौ दोनसिगोन दै होनांगौ जायो आर ना बे लबार आथाजों दै लगायनांगौ जायो ओमफ्राय आटाया बेयाव एक्सट्रा लाथा खानानै थासिगोन दैया एक्स्रा थासिगोन नालाय बेखौ जेब्ला गोरा एसे लाथा खायो अब्ला बोखांनो हायो आरोना एसिड होबायबथाय लोगो लोगो लाथााखाखायो खानायालाय
उ उ
बेनिफ्राय बे लाथा खायोब्ला बेखौ बिनो सानसे बा बिदिनो द' स्नि घन्टासो दोननानै बोखांनो हायो आरो बोखांनानै बेखौ नानांगौ जायो मेसिनाव
फाननायावहाय मा रोखोम फानो नोंथां ओमफ्राय एसे
केजि सिस्टेम फानो माने केजियाव बिदिनो